हेलौ हेलौ नोंथां
औ औ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा सम दंबा आंजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा समाथ' दंथ'यो सावरायनो हागोन
औ नोंथांनियाव आं सोंनो नागिरनाय आयदायानो जाहैबाय बिफां लाइफां लाइफांया जोंनो माबायदि हेफाजाब होयो आरो माबायदि बिफां लाइफां खौ माबायदि बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना लागोन ना
औ औ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन बिफां लाइफांनि बाहायथि होननानै बुङोब्ला आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे बिफां लाइफाङा माबायदियै जोंनि खामानियाव जोंखौ मदद होयोबा बिफां लाइफांनि बाहायथिया माबायदि सोलिगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा एसेब्लाबो मिथिगौ जानो जानो नांगौ बिफाङा जोंखौ ओ थांना थानायावबो गोबां रोखोमनि हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो बिफां थायोब्ला सो जोंनि जा आबहावा जोंनि सोरगिदिं आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो बिफाङा जों खौहाय बेफोरबादि खामानियावबो गोबां रोखोमनि हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे ओ बिफांखौहाय माबादियै गोख्रोङै संरै होदों बेफोरखौहाय जों नुनो मोनदों ओ नांङा फांङा बि बिफां दानफायोब्ला जोंनि गोबां रोखोमनि खहा जानो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला बिफांङाथ' जोंखौ गोबां रोखोमनि हेफाजाबखौ होखायो बेखौ लानानैनो जों बिफांफोरखौहाय नांङा फांङा गोबां रोखोमनि दानफायनायखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदिहाय जोंनि हाग्रा बंग्रायाव थानाय बिफांफोरखौहाय गावनि जा नांगौ जानाय ओ खामानिनि थाखाय जोंङो गोबां रोखोमनि नांङा फांङा सिरि सिरियै दानफायनानै गावनि जानांगौ हाफोरखौहाय ओ एवस्रांनानै बिफांफोरखौ दानस्रांनानै जायगा दखल खालामनानै लानायफोरखौ खौहाय जों नुनो मोन्दों।
न बुंद
ओ बेफोरबायदि खालामनाया जोंनि जोबोर गोनां गोरोन्थि होननानै आं सानो। मानो होननानै बुंङोब्ला बिफां लाइफांफोरनिफ्रायसो जोंङो गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोनो आरो आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय जोंङो बारग'नो हायो आरो जोंङो बिफां-लाइफां थायोब्लासो जोंनि देहाया बा जोंनि सावस्रिफोराहाय गोग्गोयै थागोन। ओ मानो होननानै बुंङोब्ला बिफां लाइफांफोरनि ओमफ्रायसो जोंङो जोंनि जा नांगौ बारहावा बा जोंनि नांगौ गेसफोरखौहाय जों बु बुथुमनानै लानो हायो आरो बिफां लाइफांफोरासो जोंनि जा गाज्रि ओ गेस हेगारनाय बा कार्बन डाइ अक्साइद हेगारनायफोरखौहाय बिफांङा सोबनानै लानानै जा गावनि अक्सिजेनफोरखौहाय जोंनो गथायनानै जोंखौहाय थांना थानायाव गोबां रोखोमै मदद होनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। बेफोरबायदि बिथिंखौ नायोब्ला जोंङो ओ हमना मोनो जे बिफां लाइफांङा जोंनि थांना थानायावहाय माबायदि जों खौ रैखा खालामोबा जोंखौ माबायदि मदद होयो। बिफां लाइफां बे जा बाहायथि होननानै बुंङोब्ला जों थ' आथिखालाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेफोरखौ नुबोखादों नंङा होमबा?
म
ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोंङो गोबां रोखोमनि ओ बा चेयार आरांगा टेबोल बिसना आलना गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन सफाफोरखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो। बिफां-लाइफां था बिफां-लाइफांफोरनिफ्रायसो जोंङो बेफोरखौहाय बिफां-लाइफांफोरखौ दानफायनानै बेफोरखौहाय कारट महराव बाहायनानै ओ बेफोरनि आरांगा टेबोलफोरनि महरखौ ओ बाहायनाय बा बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आथिखालाव जोंङो गासैबोथ' न'खरफोरावहाय नुनो मोन खायो टेबोल आरांगाफोरखौहाय बेफोरखौहाय जोंङो बायनानै लाबोनानै जोंनि न'खरफोरावहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबादिनो जोंङो बिफां लाइफांफोरखौहाय गोबां रोखोमै आबाद मावनानै बा ओ बिफां लाइफांनि बागान बानायनानै ओ आबहावा रैखाथि होनायजों लोगोसे गावनि नांगौ जानाय जा रांफोरखौहाय खामायनानै लानो हायो बिफां लाइफांनि बेफार फालांगि होयोब्ला जोंङो बिफांफोरखौहाय दानफायनो गोनां जायो। नाथाय बेफोरो बिफांफोरखौ दान थानायनि जायगायावहाय जोंङो फांसे बिफां दानोब्ल फांनै फांथाम बिफां गायनानै ओ जोङो फांसे बिफां दानफायोब्लाबो बेयाव जेबो खहा जाया होननानै जों साननो हायो।
ओ बिफां-लाइफांफोरखौहाय आथिखालाव नाङा-फाङा दानफायनायनि अनगायैबो जोङो दानफायोब्लाबो बिफां-लाइफां फांसे दानफायनायनि जायगायावहाय फांनै फांथाम गायनानै फांसे बिफां दानफायनो हायो। ओ जों थ' आथिखालावहाय बिफां-लाइफांफोरखौ ओ गोबां रोखोमै संरैखा होनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरबादियैनो जोङो ओ आथिखालाव नुनो मोनो जे न'खर न'खरहाय पाक्का न' बानायनायखौ जोङो आथिखालाव गासैबो गामि गफाफोरावनो नुनो मोनो। बेफोर पाक्का न' बानायनो थाखायबो जोंनो गिबियावनो ओ कातनि गोनांथि जायो। बेफोर कातफोरखौबो जोङो बिफां-लाइफांफोरनिफ्रायनो बाहायनाय बा बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबादियैनो जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय गोबां रां बेफोरखौ फाननानैहाय गोबां रां आरजिनो हायो। ओ बिफां लाइफांफोराहाय जों खौ गाज्रि बारहावाफोरनिफ्राय ओ संरैखा होनायफोरखौ जों नुनो मोनो बिफां-लाइफांफोरखौ जोङो दानफायोब्ला ओ रानस्राव बारलाबारि बा सान्दुंनिफ्राय जोङो बारग'नो हानाय नङा। ओ बिफां-लाइफां गैयाब्लाथ' जों गासिबो मिटिक खागौ बेयो बा अखानि बिबाङा खमायलांगोन। ओ बा गल'कारि बिबां बिदुं बांनायाबो गोबां रोखोमनि जा गोन बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफांफोरखौहाय ओ नांगौ जायो। आरो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला लाइफां होननानै बुङोब्ला जों गासैबो गोलैयो जेरैबादिहाय गय बिथ गय फिथाइ गय फिथायनि बिफां। बा हाग्रा बंग्रा थास' थास' दिंखिया। बेफोरबायदिनो सेमफ्राम बिफां नालेंखल बिफां बा ओ औवा रायदों बेफोरो गासैबो गोलैयो माइ ओ बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि आदारफोरखौहाय बुथुमनानै लानो हायो। ओ माइ होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो माइ बिफाङाबो मोनसे लाइफां महरावनो गोग्लैयो। बे लाइफां महराव गोग्लैनाय बिफांफोरनि फ्रायबो जोङो गावनि नांगौ जानाय आदारफोरखौहाय बुथुमनानै गावनि जा ओ देहानि सुफुंसारनाय बा आदारनि सुफुंसारनायफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायो। ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बिफां लाइफां बा आबाद मावनायफोरनिफ्राय गोबां ओ रां आरजिनानै गावनि न'खरावहाय नांगौ जानाय जा ओ रोखोमनि रांखान्थियारि जेंना बेफोरखौहाय सुफुंनानै गावनि न'खरखौ ओ मोजाङैनो सामलायलांनो हायो। ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिफां लाइफांनि सोमोन्दै बिफां लाइफांनि बाहायथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओ बिदि नोगोरफोराव बुंनो थाङोबा जोङो नोगोर सोहोरफोराव जोङो गोबां बिफां लाइफां जोङो दानफायनानै गोदो गोदोर बिल्डिं लुनाय एबा जोङो फेक्ट'रि गायसननाय नुनो मोनो। दारिमिन आरि नङा होमबा नोंथां ओ बिनि खायनो जोंहा गोबां ओ बिदि जोंङो खहा जानो हमबोदों ओ जोंनि ओ साननि दुंथाइफोराबो जोंनिया बांबोगासिनो नङा होमबा नोंथां जोङो बेफोर ओ गोरोन्थिया जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो सुबुं माहारिनिनो गोरोन्थि नङा होमबा। जोङो बेखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो ओ थांना थानो रैखाथि एबा खालामनो थाखाय जोङो गासैनिबो बिबान नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथाङा बुंना थांखांबाय जोङो ओ बिफां लाइफां गैयाबा ओ सुबुं एबा ओ जों ओ मानसिफोरा जोङो थांना थानो हानाय नङा नङा होमबा। ओ बिफां लाइफांदोसो जोंनि जिउबो ओ बिदिनो थांना दङ। ओ जोङो आथिखालाव जोङो गामि ओनसोलाव जोङो ओ नोजोर होनानै नायोबा जोङो गामि ओनसोलाव गोबां जोङो बिफां लाइफां बिदिनो गायनायखौ दासिम ओ आगोलो जोङो बिदि जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ बारा नुनो थाङामोन नाथ थाय जो दा ओ दानि जुगाव जोङो सोलिबाय थानाय जुगाव जों गोबां बिफां लाइफां बागान खामनानै जोङो गायनायखौबो जों गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां ओ बि दिनो जोङो ओ बिफां लाइफां बिदि जोङो गायनानैबो जोङो फिथाइ सामथाइनि बिदि बिफां लाइफां जोङो खान्थाल एबा जोङो ओ थाइजौ ओ बिदिनो लिसु ओ लिथुखु जोङो बायदि जोङो फिथाइ सामथाइनिबो जोङो बिफां गायनानै जोङो ओ बिदि मिथिंगाय खौबो जोङो सोमखोर मोजां गोग्गो लाखिनो हायो ओ एबा जोङो जोबोर मुलाम्फा जायो एबा बिनि सायावबो जोङो फिथाइ सामथाइखौ जोङो फाननानै हाथाय बाजाराव गोबां रां खामायो नङा होमबा नोंथां। जोङो बिदिनो गय ओ बिदिनो जोङो बिफां लाइफ फां बिदिनो जोङो गाम्बारि एबा जों फाख्रि ओ बिफां बिदिनो रोमैसथा ओ सिगुन बिफां जों बायदि रोखोमनि जोङो बिफांफोरखौ जोङो ओ दानिया गोबां गायनाय नुयो जोङो माबा मोनसे जोङो ओ मायबा मोनसे जोङो बिदि जोङो फालिबानो एबा जोङो मायबा मोनस जे जोंनिया बिदि जोङो मितिं दावतिं एबा जोङो हाबाफारिफोर जाबानो जोङो ओ बिफां लाइफां जोङो गायनानै गायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ जोङो बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां खामानियावबो बाहायनाय जायो ओ जेरै जोङो दानि जुगाव जोङो न' बां लुनायफोरावबो ओ काट ओ काट महरै जोङो गोबां बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो जोङो बर'फोरनि दामग्रा जा आगजुफोरावबो जोङो बिदिनो ओ जाबस्रिं बायद दिफोरावबो जोङो बाहायनाय ओ कार्ड बाहाय महरै बाहायनाय जोङो ओ दामजु बाहायथिखौ जों नुनो मोनो न नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बिदिनो गोबां गोबां जोङो बिदिनो आलमारि बिदिनो जोङो बिस ना उन्दुनाय बिदिनो ओ न' न'नि जोङो नांगौ जानाय बुस्थु एबा जों सुबुंफोर जिरायनाय आरांगा बिदिनो जोङो सेर बेरेंसि बायदि बायदि जोङो ओ बिदिनो काट महरै बाहायनानै जोङो बन दंफांनिफ्राय जोङो गोबां ओ बिदिनो बाहायना लानो हायो जोङो गोबां। मुलाम्फा मोनो एबा हेफाजाब होयो जोंनो बंफंआ नाथ थाय जोङो ओ बुंनो थाङोबा गोबां जोङो ओ नांगौनि गावनि बाहायथ बिनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां ओ बिदिनो जोङो दानफायगारनानै गोबां जोङो फालांगि खालामनानै बिथांमोना ओ बिदिनो गुबुन गुबुन जागाव दैथाय हरनानै औ। औ ओ बिदिनो जोङो गोबां ओ बिथांमोनहा बिदिनो फानहरनानै एबा फालांगि खालामनानै गोबां फां लाइफांखौ जोङो मिथिंगायारिखौ जोङो गोबां ओ गुबुनले खालामदों नङा होमबा नोंथां? जोङो बुंनो थाङोबा बि बिदिनो जोङो ओ हाजो हालाफोराव जोङो सोमखोर बिदिनो जोङो ओ सोमखोर समायना बिदिनो जोङो ओ हाजो हाला ओ बिदिनो जोङो दै स्राय बोहैनायफोराव जोङो बार खोलो खोलो नांनाय जायगाफोरबाबो जोङो ओ मा खालामो जोङो सुबुं माहारिफोरा बिदिनो हादान सिफायना जोङो ओ बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रांनानै गोबां खहा खालामो मिथिंगाखौ जों गोबां गुबुंले खालामो। ओ जिब जुनारखौ जोङो थानाय गैयै जायगा खालामनानै जोंनि ओ बोथोरफोराबो जोंनिया मोजां जानो हमला नङा होमबा नोंथां? ओ